खानादों औ
लौ
खोनादों? औ हेलौ
र'सावनाय एसेलासै जादोलै
खोनादों ना नोंथां?
खोनाबाय दा?
औ खोनादों खोनादों औ खोनादों माबोरै दं नोंथाङा?
अ बिदिनोसै गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो।
औ दा जों सावरायनो लानोसै आयदायानो जाहैबाय जौ जुवानि बागै सावरायनो लायसै नंङा नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा जौ जुवाखौ जोंनि गामि ओनसोलाव माबादि गोसारना थानायखौ जों नुनो मोनो एबा जौ जुवाखौ माबादि सङो माबादि बाहायो बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
हेलौ
औ औ खोनादों औ जौ जुवाखौ माबोरै बानायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना एसे? हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादों नोंथां? दा जौ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव जों गोबां नु गो-गोबां रोखोमनि गोसारनानै थानायखौ जों गामि गामि नुनो मोनो नङा होमबा? थिग बेबादिनो जों जौ बानायनायनि आदब खान्थि बुंनो थाङो